हेल' हेल'
औ खोनादों ना?
औ औ खोनादों खो औ खोनादों। दायो जोङो आबादनि सायाव रायलायनोसै नामा?
औ नोंगौ नोंथां।
ओमफ्राय नोंसोरनिथिं माइ गायनो जाबाय नामा?
औहौ जायाखै।
जायाखै ना
औ जाया
माइ गायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ औ माइ गायनो थाखाय जों जोङो औ खोन्थियानि गोनांथि जायो फासथ आवनो औ ओ जों औ खोन्थियानो थाखाय ओ फासथआवनो माने ओ माइखौ ओ फुख्रि बा ए दैयाव सोमनानै दोन्नांगौ
औ बेनिफ्राय
दा बेनिफ्राय ओम बेनिफ्राय बेखौ ओ सानथाम ओ सानब्रै बिदि ओ माने लाखिनाय जायो। उनाव औ आं माने मोजाङै मिथिया मिथिया बे प्रसेसखौ माबायदि औ आं बायदि खालामो नोंथां औ
आं मिथिनाय बादिब्ला जेनबा जोंनिथिंजाय खोथिया फोनायनि सिगां फोथारखो मोजाङै एवग्रोनानै लानाय जायो एवनानै ओमफ्राय बिदिनो साफा खालामनानै जिथु लद बोनाय होननानै बुङो जोंनिथिंजाय बे हाब्रु
हेलौ हेलौ
आं खोनादोंना नोंथां माने खोथिया फोनायनि सिगां जोङो बे फोथार लानाय जायो।
औ
बेनि उन नावसो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो बेनि
आ औ खोनायाखै मोजाङै आवाजा फैयाखै
औ खोनाबायना
औ खोनाबाय औ खोनाबाय
माइ गायनायनि सिगांथ' जों फोथारफोर खो मोजां एवनानै लानाय जायो इनिफ्राय
औ नंगौ
मोसौजों एवनायखौनो नुनो मोनला टेक्टरजोंसो एवजोबनाय जायो।
औ औ नंगौ
ओ नोंथांमोनथिं माजों एवो दाबो मोसौजों एवनाय नुनो मोनो नामा
औ सासे सानैया माने ओ मोसौजों ओ मा फाइले माबा खालामो हालेएवो दाबो आरो गोबाङानो माने ट्रेक्टरजोंनो एवो
ट्रेक्टर जोंनो एवो ना गोबाङानो
औ औ नंगौ
ओमफ्राय माइ गायनाय समावथ' जों दायो नुनो मोनदों माने मेसिनजोंबो गायनाय फैबाय ओमफ्राय खायफाया मेसिनजोंबो गायदों ओमफ्राय नोंसोरनिथिंजाय माजों गायो मानसि जों गायोना मेसिनजों बां
मानसिजोंनो गायो
मानसिजोंनो गायोना ओमफ्राय थिग बिदिनो जानला मानला गुवार गुसेब गुवार गुसेब गायो ना लाइन बैयै बै सिदा सिदा गायो थोंजों थोंजों गायोना जानला मानला थुलाबायायनानै दोनो
जानला मोनानला माने ओइ माबा खालामो लाइन होआ
औ माने जानला मोनानला थुलाबायायनानै दोनोना
औ नंगौ
औ जोंनिथिंजायबो बिदिनो जानला मानला बुथुनानै दोनो खायफाया बिदिनो समान समान गायो थोंजों थोंजों जाहाथे उनाव मेचिनजों हानायाव मोजां जायो होननानै
औ
जानला मानला गायनाय आरो थोंजों गायनाय मोननैखौबो मेसिनजोंनो हानो हायो ओमफ्राय हानाय समाव बांसिन हानाय समावबो बांसिनानो मेसिनसो बाहायनाय जासै आरो नानाय समावबो बिदिनो नानायबो मेचिन फैबाय
औ औ
न'आव मोसौजोंबो नानाय जाला मेचिनजोंनो नानाय जायोसै नोंथांमोननिथिं माबादि खालामो गायनायनि उनावहाय
गायनायनि उनाव माने औ
हानाय रोगानाय नानायफोरखौ माबादि खालामो?
औ ट्रेक्टरजोंनो खालामो
टेक्टरजोंनो हायो नामा?
औ
औ ना बेलेग मेसिन दंबावो आइजें? माने हाग्रा आइजें दं ना टेक्टरजोंनो हायो?
नुवाखै आं माने
अ माने हाग्रा मेसिनजों हायोना आखाइजों हायो होनदों
औ आखाइजोंनो
आखाइजोंबोहायो अ ओमफ्राय ओरैनो मा मा माइ गायनाय जायो मिथियो नामा नोंथां?
औ।
माइनि मुंफोर।
औ औ औ। मुंफोरा मिथियानो आं बारा औ माइब्राखौ माबा खालामो। गायो ओमफ्राय औ।
माइब्रानिफ्राय जों मा मा बानायनो हायो मिथियो
औ नोंगो। फिथाफोर फिथाफोरखौ बानायनो हायो। आरो माइब्रा बि दैै।
औ औ नोंसिनिथिंजाय मा मा फैथा बानायो?
औ नारेंखल फिथा बानायो। ओमफ्राय आरो औ नंगौ।
बै माइब्रा माइरंनिखोनो बानायोना गुबुन माइरंखौबो बानायो?
माइब्रा माइरखौनो बानायो।
औ आरो मा मा फिथा बानायो।
ओमफ्राय औ बेनि मुंखौ मिथिया आङो थाव थाव होनो नै जे मा खालामो।
औ औ जोंनि थिंजाय बिखौ अनासिबो होनो थाव फिथाबो होननानै बुङो।
औ जोंनिथिंबो बेखौ थाव फिथानो बुङो
ओमफ्राय आरो सौरायबो बानायनाय जायो बे माइब्रा जोंनो
औ औ सौरायाइखौ माबायदि बानायनाय जायो?
औ बेखौ सौराय बानायनो थाखाय माने माइर माइ ओ माइरंखौ सोमनानै दोननांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ एसे माने ओ एसे सम सोमनानै दोनो ओमफ्राय बेखौ ओ साफा मोजाङै माने औ सोनानै ओमफ्राय बेखौ सारायाव औ गोदोन खालामनानै बिदिनो माने वालआव देनाय जायो
औ आतसा आसा ओमफ्राय आरो मोनसे फिथा बानायनाय जायो जों थिं एनथाब फिथा होननानै बुङो नोंसोरनिथिंबो बानायोना?
एनथाब फिथा औ बानायो
बानायो मिथिदोंना एनथाब फिथा होनोब्ला माखौ बुङो?
नोंसोरनिथिंजाय मा होननानै बुङो एन्थाबखौनो होनो ना गुबुन मुं दंबावो
औ माबायदि फिथाखौ एन्थाब होनोमोन दा आं बाव
औ बै मागो दानाव मागो फोरबो फालियोना नोंसोरनिथिंजाय
औ फानलियो
अ बे ओ जिहेथु जों फिथा गुन्दैखौ
औ नंगौ एंथाब फिथाखौनो जों एंथाब फिथा फिथाखौनो जोंनिथिंनजाय नारेंखल फिथा होनो आरो।
औ नंगौ नामा ओ ओ बे नारेंखल फिथाखौ माबायि बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे।
औ आ माने अन गुन्दैखौ हुानानै बेयाव गेजेराव आव नारेंखखौ होनाय जायो
बेनिफ्राय?
बेनिफ्राय बिदिनो जायो आरो बेखौ।
गुदुं खालामनाय जाया नामा?
औ गुदुं खालाम गुदुं खालामो।
आमफ्राय आरो बे माइखौ गायखांनानै माइ बिबार बारनाय समाव जे मोनसे फोरबो मोनसे फुजा फालिनाय जायो। बे फुजानि मुंखौ मिथियो नामा नोंथां?
माय गायनाय समाव ओ मिथिया आङो।
मिथिया ना जिथु काति फुजा खोनादों माइनाव काति माइनाव फोरबो?
काथि फोर्बो औ खोनादों।
खोनादों, मोनथियो बेनि सोमोन्दै? बुंनो हागोन नामा एसे?
औ फोथाराव माने
आलारि बाथि जि फोजोंनाय जायो औ आरो मा मा खालामनाय जायो मोनथियो?
औ मिथिया आङो बारा माने बेखौ।
औ बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा ने दे। नोंथांजों रायज्लायनो मोन्नानै गोजोननाय
औ नंगौ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।